हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथां खोनादोंना?
औ मोजाङै खोनांदों। नोंथाङालाय?
औ आंबो नोंथांनिखौ मोजाङैनो खोनादों। ओ गोजोन सानजौफु समनि ओ दिनैनि बे फन खालामनायनि गेजेरजों नोंथांखौ खौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय।
औ दायो दसे सम रायज्लायनो थाखाय थाखाय नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ दायो होनबा जोङो रायज्लायनोसै माखासे दैनि बाहायनाय आरो दैबानानि दैबानानि जाउनाव ओ दाब दाब जायगायाव मा मानि खहा जादों बा मा खहा जायो बेनि सोमोन्दै रायज्लायनो नागिरदों।
औ औ जायो बेयो खोब मोजां मोनसे आयदा। मोजाङै जों सावरायनो हागोन।
औ थारैनो नोंथाङा दैबाना होनोब्ला नोंथाङा मा मिथिनो हायोबा मा बुजिगौ?
दैबाना बायदि बिथिंनिफ्राय दैबाना जानो हागौ। गिबि गिबियावनो जोङो अखानिबो बांद्राय दै जायोब्ला दैमा दैसाया लोमसां फैनाय जों मोनसे गोरलैयैनो बुजियो आरो
औ नंगौ।
जेनेबा बबेबा हाजो जायगा आरो हायेन जायगा अबेबानि हाजो जायगानि सुबुं दा बान्दो बानलाखौ हि जावफ्लंनानै हरोब्ला जों माने
नोंथांनि रावखौ मोजाङै खोनानो मोनाखै नोंथां।
औ नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम जानो हागौ।
औ औ दायो मोजां खोनादों जानांगौ नों नोंथाङा एसे जानगाराव दंमोन।
जेरै जोङो हाजो आरो हायेननि गेजेराव नुनो मोनो। जुदि हाजोआव बान्दोफोर थायोब्ला बान्दोफोरखौ जुदि बेखेवनानै हरखाबै बेखेवनानै हरनानाय जायो। गाहाय जाबाय गाहाय‌ जायगा एबा हायेन जायगायाव जों उनदुनायजों दैबाना जाजोबाय
औ औ थारैनो।
गोबां खहा जानायफोरखौ नुनो मोनो जेरै आबाद फोथार एबा आबादफोरा जेरै गाज्रि जालाङो। आरो लोगोसे आबाद फोथारखौबो जो
औ नोंथांनि रावखौ नांथा नांथा खोनाबाय थायो माने ।
आबाद फोथारखौबो माने जों एसे गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो आरोना ।
अ औ दासो मोजां खोनादों नोंथां । दो औ थारै ओं
नोंथांनि बायदिब्लालाय माबायदि जेनेबा ओ दैबानाया माबायदि जों सुबुं माहारिखौ खहा खालामलाङो बेनि बागै नोंथाङा आंनो फहाय थानो हागोन नामा?
औ थारैनो ओ दैबाना बुङोब्ला जोंहा आ बिसिबांबा खहाबो जायो । जाउनाव दिनैनि बेलायावहाय दैबानाजों गोबां न'खरनि न'निफ्राय लानानै आबाद फोथार लानानै आरो लामा सामानि लानानै आरो माखासे दालां बायदिसिनाया ओ दै गेदेर देरनायनि जाउनावहाय ओ खहा जालाङो । जाउनाव जायफोरा दैमा जिङावबा दङ दैमा जिङाव दं बा लैथो जिङाव दं बैसोर बदिया ओ खहा जानाय खौ जों बांसिन नुनो मोनो । मानो होनब्ला बिसोरहा ओ थानो थाखाय गोजौ गैया गोजौ जायगा गैया बा माखासे आ बाद मावनो थाखाय गोजौ हा नांगौ जायो । दैबानानि था प्राय बासायनो थाखाय बा रै खा मोननो थाखाय ओ बि थांमोननियावहाय बांसिन दैबाना जायो । होनोब्लाथाय बा नोगोर सोहोरखौ जुदि जों नाहरोब्ला ओ दैबाना जायोब्ला बिथांमोना न'नि गासैबो जिखिनि सम्पद बा सम्पत दङ बि बेफोरो माने खहा जालांनायखौ जों नुनो मोनो । आरो ओ मोनसे नोगोरावबा मोन से सहराव जुदि दैबाना जायोब्लाथाय थांनाय फैनायनि सुबिदायाबो खम जायो । आरो लोगोसेैनो दलांफोरा जुदि बायलाङोबा बा हा खुरखानायबो जा सोमजियो दैबाना ओ देरनाय लोगो लोगोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ ।
बे बैफोरबायाददिनि थाखायनो ओ हा खुरखानानै बबेबा लामाया गोमा गोथेना थायो आरो हा गुगानानै बा हा गिसि जानानै बबेबा ओ लामानिफ्राय फैबाय थानाय सुबुं माहारिया ओ जाब्रबथायजों जिउ गोमानांगौ जायो । आरो लोगोसेयैनो ओ आरो लोगोसेयैनो जों बुंनो हायोदि दैबानाजों जोंहा आ आबाद फोथार जोबोर खहा जायो जाउनाव खस्थ'यै गायनाय बा जोबोद नारा नाथायै गायनाय माइ आबादफोरा ओरैनो दैबानाजों सिलिंखार जालांनो बेखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ ।
दिनै दैखौ जोङो ओ नांगौ बायदियै बाहायनो हायो मानो होनबा दै गैयाबा जोंहा ओ मोनसेबो ओ खामानिखौनो मावनो हाया जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ ।
दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदोलाय दै नांगौ दैनिखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो बा माबायदि दैया जोंनि थाखाय मोजां आरो ओ माबायदि दैखौ जोङो बाहायो? बि बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो?
थ' गिबि गिबियावनो दै होननानै बुंब्लाथ' माने जोंनि जिउ एबा जिउ गोनां जिबिफोरनि थाखाय माने एंगारजायो बाहागो होननानै बुंब्लाबो जोङो साबसिन जागोन । खोमा मानोना जों जों थारैनो जुदि दै गैयाब्ला माने जों बुहुमाव थांनानै थानो हागोन खौ जों माब्लाबाबो साननानै लानोनो हानाय नङा खोमा । मानोना जोङो सानसेयाव खमैब्लाबो नै थाम लिटारनिफ्राय आरो लोगोसे संनाय खावनायखौ लानानै जोङो बिदि जानाय लोंनाय जों गासै जमा खालामोब्लाथ' जों खमैब्लाबो बा लिटारहालागै दै लोंनायखौ जों नुनो मोनो खोमा जेखियानो जाया मानो दैनियाथ' गोबां गोनांथारानो जाहैबाय आरो दा लोंनाय दैनि बेलायावथ' जोङो बांसिनै आथिखालाव माने फिल्टार खालामनानै लोंनाय जायो आरोना थ' आथिखालाव गोबां जौगानाय मुगा हिसाबै जों जौगानाय मुगा हिसाबै जों बांसिनखौ ओ आथिखालाव कारेन्टनिफ्राय बाहायनाय जोङो फिल्टार गोबां नुनो मोननाय जायो आरोना जोंना गोदोनिफ्राय दोरोङारि बर'फ्राथ' बांसिन न'आवनो फिल्टार बहायनानै सरनाय जायो नङा होमबा जेरै जों गोदोथ' थावनि जुमग्रा फैयोना दस लिटार नङाबा पास लिटारफोरनि बेफोरावनो जोङो बांसिन सरनानै लोंनायफोर दन्दुयोमोन आरो उम
औ औ नंगौ
दायो सिट सिमेन्टजों बानायनाय सिमेन्ट बालाजों बानायनाय मोदि जिमेथ फिलथारफोरखौनो बाहायनाय फोरखौ जों बांसिनोय बाहायनायखौ नुनो मोना आरो ना दा बिगियानिनि नोजोरजों नायोब्लाथ' बिगियाननि नोजोरजों नायोब्लाथ' जोंहा गोग्गो एबा गोथार दैखौ लोंनाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां मानो थाखाय होननानै बुंब्ला जुदि जोङो गोग्गो दैखौ मोनदलोंआबा बायदि बेराम जानायखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनो उ जेरै जों बुंना हायो गोबां जायगायाव आथिखालाव दैनिफ्रायनो सोमजिनाय जोङो गोबां बेरामफोर नुनो मोनो जेरै गगा मोन मोन्नाय गुजुनाय मेलेरिया हा टाइपयड आरो लोगोसे आथिखालाव खोनानो मोन्दों दैनि गेजेरजों एबा जानाय लोंनाय आरो लोगोसे दैनि गेजेरजोंनो जोङो मानसिफोरनियाव अन्थाइ फोरबो जानायखौ जों नुनो मोनो
औ औ नंगौ नोंथां
दै गेब्रेंनाय होनबाथ' जोंहा गिबि गिबियाव आबादथिलिनिफ्रायनो बांसिनै जों गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो आबाद फोथार एबा बा आबादाव जोङो आथिखालाव बायक बायदि बायदि रासायनारि एम्फौनि मुलि आरो बायदि बायदि माने जोबनो गैयै हासार जों रासायनारिफोरखौ बाहायनाय नुयो गिबि गिबियावनो बेयाव जोंहा दैया गेब्रेंनाय जाग्रोयो बेफोरनिफ्रायनो जोङो आबादथिलि गुबुन गुबुन जायगा बेफोराव थांनाय बेफोराव जों बायदि बेमारजों गोलैनो गोनां जायो आरो आरो लोगोसेयैनो जोङो आथिखालाव बो जों नुनो मोनो जोंनि जौगानाय समाव ओ दारिमिनारिफ्रा गोबां जौगाबाय दा दारिमिनफोराबो माखासे ओ नाङि मुवाफोर खौ बबेयाव गारगोन बबेयाव गारा दैमा दैसाफ्राव गारनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होम
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो थारैनो सैथो नोंथां ओ औ थारैनो सैथो मानो होनो औ था ओ मा होनो ओ दैया एक्सुवेलि जोंनो नांगौ मानो होन्ला दै गैयाबानो जों सुबुं माहारियानो जा बा बिफां लाइफांनिफ्राय लानानै बुहुमाव जेसेबांनाखि दङ दै नङाबानो जों थांनानै थानो हाया नङा होनोब्ला होनबा दिनै बेफोरखौ लासेैयावबो दिनै सुबुं माहारिया बा ओ गासैबो जाय बुजिनो गोरों बा मिथिनो हानाय बिथांमोन बादियानो दिनै दैखौ गुबुंलेबो खालामो जाउनाव जोङो मोजां दैखौ जों बाहायनो हाया जायो जाम्फै जानला बा दंग'फोरनि खेथ्रआव नायोबा ओ गामि ओनसोलावहाय बा बबेबा ओनसोलावहाय ओरैबायदि लेथ्रा खालामो जे जेराव ओ दैमा बोहैदों बेवहाय थोरसि सुनानै लेथ्रा खालामनाय आरो जि सु बुहरनानै जि सोमना दोननानै लेथ्रा खालामनाय आरो बायदिसिना गेस गेसाव गोफोनखौ दैयाव गारहरनानै दैखौ गुबुंले खालामनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो नाथाय ओ जेरावहाय दैनि एभेलेबोेल बा गोनांथिया बा ओ दैनि बिबाङा बारा बेवहायसो बांसिन लेथ्रा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेराफारसेथिं नायनो नायोब्ला उन समावहाय टाउन सहरावहाय दै बायदिसिनाखौ जों बायनानैसो लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
थारैनो जोङो जुदि दै आरो बायदिसिनाखौ बायनानै बिथांमोना बायदिसिना बाहाय खामानियाव बाहायनांगौ जायो बबेबा समाव दैनि आंखालथियाबो बिसिना बारा जायो मानो होनबा दैनिखौ बबेबा सम समाव होफैग्राया होफैनो हाया बिनि थाखायनो टाउन सहराव दै मोनलायैनि थासारिखौ जों नुहुरनो हायो बा नुयो
औ औ
माखासे माखासे बेफोरबायदिनो जेंनाजों ओ भुगिनांगौ जायो दिनै गुबुन हादोरफ्राव बा बबेबा जाय ओनसोलफोराव दैनि बिबां गैयिनि थाखायनो दैखौ ओरैबायदि मोनसे सना महरै बाहायनाय जायो
उम उम औ औ
दिनै जोङो गोबां दैनि बागै रायज्लायबाय बा दैबानानि बा दै गुबुंलेनि बागै आरो दैखौ मा मायाव बाहायो बेफोरखौ बाहायना रायज्लायनो मोनबाय आरो नोंथांनि फ्रायबो आं माखासे बाथ्रा खोनासंनो मोनबाय। र' दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखि बेखिनियावनो दोनथ' नोसै नामा‌ नोंथां? नोंथां
औ जागोन दे थेंक इउ
औ औ साबायखर नोंथां।
अ